अ नों खोनादोंना नोंथांसिम?
औ खोनादों नोंथाङा ना आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां नोंथांनिखौ खोनाफैदों माने दा नोंथाङा एसे खामानिबा बेस्थ'फोर दं नामा?
अ नोंथां बेस्थ'आथ' गैया मानोना दिनै बिराद गरम बेखायनो आङो लामाजोंसो दसे नेट नांग्रा जायगायाव लोगोफोरजों ज'ना दंफैयो माने नोंथाङालाय दालाय।
अ आंबो जास्ट माने दसे सम न'निफ्राय ओंखारबोदोंना बुहुद न'आवबो गरम थानो हाया माने बिदिनो थिन आलागै ओंखारला ओंखारना फैदोंमोन आं माने मानसिफोरा लोगोफोरानो गैयाना। ओंखायनो माने औ नोंथांजों दसे खोथा खोथा सावरायनो बा मोनो टपिक लाना फैदों ना नोंथाङा माने द ससे समबा फ्रि टाइम होनो हागोनबा माने आं नोंथांजों सावरायनाय जासिगौमोन आरो।
अ नोंथां होनोथ' हागोन मानोना जों गावजों गाव सावरायलायबासो गावजों गाव खोन्थालायबासो जों मोनथिलायखागोन ओंखायनो जों सावरायनो ज हानांगौ बेसेबां हायो जे बिथाङा जानांगौ गो गोबां माबा मोनसे लान फैदों सावरायनोनानै जों बेफोरखौ दायो सावरायजागोन दे बिथां आं दायो।
औ औ दा नोंथाङा फ्रि बालाय माने टाइम होनो हागोनबालाय बांद्रार साइ मोनलाय बिदिनो जास्ट ओरैनो दस मिनिट बा बार' मिनिटल' लागोन। दा औ जेनेबा आं टपिकखौ बुंनोसै आरोना गोदो गोदायनिफ्राय माने दानि जुगसिम जों मा दिफारेन्स बा मा बिसिबां डेभेलप बा आनडेभेलप जाबोखोना दा बेनि बिसयबो आं बेसेांं बुंगोन दा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय। आं जेसे हायो जेसेबां हायो आं जेनेबा खोथाखौ आं बरन लांगोन। आरो नोंथाङाबो गोबांनो खोथा। गोदो गोदायनि एसेबाबो बुजिगोन बा मिथिखायो बेखौ दसेनि उनाव आंनो फोरमायना होबानो जागोन आरोना नोंथाङा आं औ आं दा माने आंनि साननाय बा आंनि मिथिनायफोरखौ नोंथांनो आं बुजायनानै बा आंनि टपिकखौ नोंथांनो फोसावना होनोसै आरो जेनेबा ना। जेनेबा गोदो मामोन बा दामोन जों बिसिबां दडेभलप बा आनडेभलप जादोंना? जों गोदो नुनो थांदोंमोन मा। जों आथिंबा जोङो मोसौ गारिबा जों गराय गारि जों नुनो थाङोमोन ना जों मामोन जेनेबा जों उम जों ससे जेनेबा माल बस्थु जों जेनेबा दुइ किल'मिटार बा जों पास किल'मिटार बा जों दस किल'मिटार बा जों मामोन जोंनाव गोदो मा गैयामोन गारि गुराबा मेचिन बुस्थुनि बेबस्था गैयामोन आरो जों दानि दानि जुगाव जों नुनो थांदोंबा बुहुत रोखोमनि जेनेबा आं एसे गाहायनिफ्रायनो आं नोंथांनो फोरमायबोगोन जेनेबा जों
औ औ।
गोदो जों मामोन गराइ गारि बा जों मोसौ गारिजों जों माल बुस्थुखौ जों जेनेबा हैयोबा जोङो जेनेबा माइ जों आबाद मावनायफोर जों माइ जों बन रोगायोबा जों मामोन गराइ गारिबो मोसौ गारिमोन बेखौसो नुनो थाङोमोन आरो बेनि बे बिदि मोनाबा जों मामोन फाफ्लिबा जों खर'आव जों रुजुनोमोन। जों माने खस्थ' खस्थ'जों बुहुद मोनबोदोंबा बुहुद खस्थ'जों जों थैबोदों बेफोर समसिम दासि समसिम जेनेबा जों लामा गोजान हान्थिनोबा जों मामोन जों गराइ गारिजोंसो जोङो देरस' दुइस' किल'मिटारखौ जों मोसौ गारि बा गराइ गारिजों जोङो हान थियोमोन जों माने बिजोंनो थाङोबा जों सानसे बा साननैजों लायोना जों दुइस' किल'मिटारखौ आरो जों दा नि जुगाव जों मा बहुद गोबांनो रोखोमनि जेनेबा डेभेलप जाबोदों बा जाबोगासिनो दं जों दानि ओ जोङो गारि गुरा ओंखारबायनाा मेसिन बुस्थु ओंखारजोबबाय जों मा जों दा मोसौ गारि बा जों गराय गारिखौ जों नुनो थांला बा गैला। जोंनि दानि जुगाव मामोन जेनेबा मिचिन बुस्थु ओंखारनायखाय गारि गुरा आरो ट्रेन ओंखारबाय होन फ्लाइट बा जों मा होनो हिलि हेलिकप्टार बा जों प्लेन होनो ना आरो जों औ जेनेबा जों गारि गारियानो अयथासार ओंखारबायबा गोबांनो गारि रोखोम रोखोमनि ओंखारबाय जों दुइस थिनस किलमिटारखौ जों मा सानसेबो नांला जोंनो जेने थेने मा ओ पास घन्टा बा सय घन्टायावनो जोङो दुइस थिनस किलमिटारखौ जोङो आरामसे सहैयो आरो जों सानसेयावनो जोङो लामा हान्थियो जों गोदो मामोन जानबुं होननायखौ नोंथाङाबो मिथिखागोन जेनेबा मबाइल ना मबाइल बुस्थु गोदोनि जुगाव जों मोन थाङामोन गराय गारिजों जों हान्थिलाङोमोना जों मोसौ गारि जजोंनो माल बुस्थु लानानै जों गोबां सम बेखौनो जों माने न'नि मानसिबा जोंनि मोनहैगोन बा जों न'निफ्रायबो जों सानोमोन जोंनि मानसिया ओजोंसिम सहैदोंना सहैयाखै कलबो गैया मबाइलबो गैया गोदोनि जुगाव मामोन जों स्टिक लिरनानैसो जों दा गर जमा होयोमोनबा जों जमा दोनोमोन बेसो दा गर जेनेबा जोङो स्टिकआ ओजों थाङोमोन दानि जुगाव जों जानबुं बा मबाइल ओंखारनायनि समाव जों माने गिनांगौबा ओ बाथ्रायानो गैलाबा जों जेनेबा खस्थ'नि खामानियानो गैला जों आजिखालि मबाइलजोंनो जों खालामजोबनो हासै। दा नोंथा खोनादोंना औ जों जेनेबा मबाइलजोंनो जों जेनेबा रायलायनोबा जों दुध बिफदखौ जोङो मबाइलावनो जों मोनजोब जोङो इन्टारनेटनि समावनो जों जेनेबा गाबोन मा जागोन गाबोन अखा हागोन ना हाया गाबोन सान्दुं दुंगोनना दुङा बेफोरखौ जों मा मबाइल बा जोंनि जानबुं बुस्थुआनो जों मोनजोबनो थांसै बा जोङो जेनेबा इन्टारनेटनि माबाजों जोङो नुजोबसै जों दानाबा मा होनो खस्थखौनो खालामगोलायनांला दानि जुगाव मा जों ससे हा लामा हान्थिनोबानो जों एक्स मिटार बा दुइस मिटारखौनो जों मा साइकेल बा जोङो गारि सालायो बेफोरखौ नुनो थांदों दानि जगाव माने टेक्नलजि बा जोंनि गोबांनो डिफारेन्सफोरा सोलाय जोबबायबा गोबांनो खामानिफ्रा आवगायदोंबा गोदोनि जुगाव मामोन बुहुद खस्थखौ नुबोनो थांदों आरो बुहुत आनडेभलपमोन जोंनि बे जायगा बा गोदोनि जुगावहायनो जोंनि आबै आबौनि आयं बिदिनि समावहाय दा जों माने जों बेफोरखौ नुबोनो थांदों आरो ना जेनेबा खस्थ गैया खस्ट बांद्राय गैला दा बिदिनो गोबां बाथ्रा दं जेनेबा जों गोदोनि जुगाव जों फाखा जेनेबा जों फाखा न'निबो नुनो थाङामोन आरो लामाफोरा जोंना मामोन बुहुत गाज्रिमोन
औ औ
जों हानि लामा बा जों अन्थाइ सेरेब बा बिदिबो नुनो थाङामोन हानि लामा बेबो गाहाय गोजौ हाखर हाला कालबाम बेखौ होनोना बिराद गोथौ गोथौ बेजोंसो जों हान्थिनाङोमोन दानि जुगाव जों माने मा होनो जों लामा मोजांबा लामा मोजांखौल जों नागिरसै जों बेजोंनो गारि सालायसै माने गोबां रोखोमनि जेनेबा डेभेलप जाबोगासिनो दं आरो जों
औ
गोजानाव थांनोबाबो ना जों सानसे हरसेनि जों लामाखौ जों गारि बा बासजों थाङोबा जों
औ औ
प्लेनजों थाङोबा दुइ घन्टा बा थिन घन्टायावनो जोङो मोनहैनो चान्स बा जों मोनहैयो दा जों माने मा होनो बेयाव मा न'नियाबो सानलाना खोनादों ना नोंथां औ औ जों माने न'नियाबो सहैबानो आजिखालि मबाइलनि जुग जाजोब्बाय नुजोबखासै आजिखालि मा अनलाइननो टिकेट होन अनलाइननो बुकिं होन मबाइलाववनो जाजोब गासै आजिखालि मबाइल थाबानो गुथे सोलिजोबसै एखो दसे समाव बाय नोंथांनि सिगाङाव माने गाबोन सान्दुं दुंना दुङा बेफोरखौ नुजोबखायो गोबांनो बाथ्रा दं नोंथाङाबो बिनि बिसय बा गोबांनो मिथियो बिनि खामानि गोदोनि जुगनिबा दानि जुगाव बेसेसिबां दिडिफारेन्स बा बेसेबां सोलायबोखो दा नोंथांबाबो आं खोनासं लुुबैदों आं बुंबाल' जाया माने नोंथाङाबा गोबांनो रोङो दा एसे आंनो फोरमायना हरबा मोजां जागोन आरो ना नोंथाङा
फोरमायनोथ गोबां बाथ्रा दं बिथां मोना जोंना जोंना बे बिस्थुआनो इदिनोखा जे जोंना गोदो बोरै सम मोन दायो बोरै जोंना गोबां बाथ्राफोर ओंखारलाङो रावबा राव रायलायबा नाथाय बिथांना दायो आंनो जे बिथाङा आंनो फोरमायहरबाय बे बस्थुफोरखौ आं जानो हागौ माखासेफोर मोनथियामोन थेवबाबो बिथाङा आंनो गोबां मोजाङैनो बुजायहरबाय जे बिथां खोन्थाहरनायखाय आं मोनथिबाय बेओंखायनो आं बिबानखौ मोजाङै मोजां साबायखर बावनाय थाबाय माने हामबायनाय थाबाय आंबो बुंनो सानदोंसि जोंना थ' गोदोनि समाव बिराद खस्थ'मोन जे जोंनि आबै आबौआ माइखौ जोना बिराद खस्थ' गायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो गोबांनो मेचिन ओंखारबाय जे जोंना माइ गायनो थाखायबो मेचिन ओंखारबाय जे माइ मारा होनो थाखायबो मेचिन ओंखारबाय जे जोङो माइ गायनो जे हाखौ हालौवो बेनि थाखायबो जोंना ट्रेक्टर ओंखारबाय नाथाय जोंना गोदोनि समाव मा जायोमोन होनबा जोंना मोसौजोंहाय हालौवनांगौ जायोमोन जे जोङो मानसि लानानैनो माइ गायनांगौ जायोमोन मारा होनो ओंखारबा जों जे जोङो मोसौ लानानै जों मारा होयोमोन बिदिनो गोबां खस्थ'मोन गोदोनि जुगाव आरो बेजों लोगोसे जेरै बिथाङा होनबाय मबाइलनि बारै मबाइला थ' ओंखारनायानो बावखायाखै नाथाय गोदोनि सम मावबा देन जोङो सोरजोंबा रायलायनांगौबा बिराद खस्थ' जायो जे जोङो दा गरावसो लाइजाम लिरना हैनांगौ जायो नाथाय दानि जुगाव जोङो जोंनाव साफ्रामबो न'आवहाय मबाइल थासै बे न'जों बे मबाइलजों जोङो जों दाना दसे सम कल खालामबानो जे जोङो गावजों गाव नुज्लायनो होनबाबो हायो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो आरो बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो डेभलप जालांबाय जोंना जे जोंना गोदोनि समाव न'खौ जेरै बिथाङा होनबाय फाखक्कानि गैयामोन बेबाय बाथ्राया सोैथो। मानोना जों गोदोनि समाव फाखक्कानि नुवामोन जे जोंनि गोदोनि न'आ हानि जायोमोन। जे जों हानि न'आवनो खस्थ' मस्थ' थायोमोन जे अखा हाबाबो अखा सेर सेरोमोन नाथाय दा जुगनि न'आ जोंना बिराद गोरा मानोना जोंना सिमिन्ट अन्थाइ बिदिनो लहा बिदिनो गोबां बस्थुजों बनायनाय जासै मानबा दाना न'वा। आरो बेजों लोगोसे जोंनि न'खौ साइस बनायनो कालार एबा टाइल्स जोंना होयो। आरो बेजों लोगोसे गोजौआव जोंना सि्लिं होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माखासे माखासे न'थ' जोंना बिराद गोजौ गोजौ जायो बे गोजौ गोजौ जानायजों जोंना न' फोराबो गोरा एबा थानो मोजां सुख सुबिदा थायो बेफोरबाय बिदिनो गोबां जोंना माने मोजां जासै आरो गोदोनि बदि नंला। मानो होनबा गोदो जोंना अखा रेजेदो बिदिनो गोबां बार गोसा फैबा जोंना बिदिनो न'फोरा बिरखारलांनो नागिरो नाथाय जोंना दानि समाव बिदि नंला मानोना जोंना न'आ बिराद मोजां जानो हमबोबाय आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावनो सानदोंखि जोंना डेभलपआव जोंना माबाया कारेन्टा जादों जे जोंनि गोदोनि समाव जोंना कारेन्ट गैयामोन मानोना जोंना गोदो जे जोङो औवा हासुङाव बिदिनो बिदिनो केरासिन सोनानै जे जों जि बेखौ जि सुनानैसो जोङो अरज'लायनानैसो जोङो स्रां खालामोमोन बिदिनो अबावबा गोजानाव थांनांगौ जाबा जों हरावहाय बेजोंनो थांनांगौ जायोमोन। जे गोदोनि समावथ' हादान जायगायाव मैदेर फैयोमोन बेखौ जों होनो थाखाय जों बिजोंनो गोबां सेस्था खालामो नाथाय दानि जुगाव जोंना कारेन्ट ओंखारबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना हादान जायगाफोराबो दायो टाउन एरिया जानो हमबोबाय। मानोना जोंना गोबां डेभेलप जानायखाय जोंना कारेन्ट ओंखारबाय बे कारेन्टनि गेजेरजोंनो जों दायो बिदिनो फरायसालिफोराव जोंना गोबां कारेन्टनि गेजेरजोंनो जोंना फांखा थायो एबा एसि थायो एबा कुलार थायो। एबा गोजां बोथोरनि समाव जोंना हिटार थायो बिदिनो गोबां गोबां रोखोम रोखोमनि ओंखारबाय। आरो जेरै बिथाङा बुंदों जोंना दायो लामानि गोदोनि समाव जोंना लामाया मोजां नङामोन। नाथाय दानि समाव जोंना लामाया बिराद मोजां जाबोबाय दा जोंना बबावबा थांब्रबनोबाबो जों मोजाङै हासै आरो बेजों लोगोसे जोंना गोदोनि समाव गारि गारिनि संखिया गैयामोन नाथाय दा मानसि बांबोनायखाय आरो गोरों मानसिनिफोर ओंखारनायखाय जोंना गारिनि संखियाबो गोबां ओंखारबोबाय। जोंना बुंनो थांबा गोबां बाथ्रायानो ज थालांगोन बिथां आरो नाथाय जोंना समनि आंखाल बेखायनो जोङो समाव दोननांगौ जायो जे बिथांजों रायज्लायनो नांगौ गोबां गोजोननाय मोन्दों मानोना आङो माखासे बाथ्राफोर रोङामोन नाथाय बिथाङा आंनो मोजाङै फोरमायहरबाय नाथाय जोंना दायो समनि आंखाल बिदिबा जों बिथां दोनथ'नांसिगोन ना?